हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? ओ नों-नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं नै नोंथां ओरैनो माबा जिरन लागासिनो आं खामानि मावदोंमोननालाय दहाय न' खरनि एसे
अ ओम औ खोनादों नोंथां सानसुनि जानायफ्रा जाखांबाय नोंथां?
सानसुनि मोनजाथ'वाखै नोंथां संगासिनो संग्राफ्रासो आं बारा खबर लाहरनाय जायाखै बेनि फारसे मेगंखौथ' जेबो खबर लानाय जायाखै हा हो
ओ‌ अ
नोंथां
बोथोरफ्रालाय माबायदि सोलिगासिनो आं नोंथां नै आंबो जिरायनानै दङ ओरैनो सानसुनि जामुंफोरखौहाय जानानै आङो जिरायनो दं ओरैनो
औ औ औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' जेबो गैला नै ओरैनो मिरामिससो जानानै दङ आलु फाजाजोंनो जानांबाय आङो दिनै सानसुआव
अ दिनै बिसथिबारबो जाहैबाय
औ नोंथां औ
औ ओमफ्रायो गायनाय बोथोराथ' इदिनो गायनाया गायखांबाय जोंहा दाखालिनो नोंथांमोनथिं माबायदि सोलिदों?
जोंनिथिं नोंथां सान्दुङानो नै बिराद दुंगासिनो माथो गायनाय फुनायाव बिराद खस्थ' जागासिनोलै नोंथां अखा गैया दै गैया जानानै दंथारो एखदमबारे सान्दुङानो सान्दुंसै आरो
औ होमबा गायजोबबो मोनाखै आरो ना।
औ नोंथां आं गायजोबनो जाया गायजोबनाय जायाखैनो।
औ ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै? ओम।
खबराथ' मोजाङानोलै नोंथां। ओमफ्राय नोंथांनालाय गायनाय फुनायफ्रा जोबदोंना जोबाखै जाखो।
जोंना गायनाय फुनाया जोबफ्रामबायो नोंथां मानो होनोबा जोंहा दुब्लियाबो गोजान जाहैबाय। बिनिखाय बेखायनो गुबुनफ्रा गायोबा माने मोसौ गारि सोनो माने एसे उसुबिदा जायो। गारिखौ एसे सिगां गायना लाखानाय जायो नोंथां। गायखांबायानो होनजायो दा ओं।
औ औ।
खोनादों ना नोंथां।
ओं ओं खोनादों खबरफ्रा मामोन ओं खोनादों।
ए खबरा नोंथां नोंथां आं नोंनाव मोनसे टपिक लानोसो फैदोंमोन नोंथाङा दायो फ्रिनो नंगौना नङा।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ होनबा टपिकआ नैबेसोमोन माबा आजिखालिनि बेफार फालांगिनि फारसे एसे फंनैसो बेखेव हरनो हागोन नामा आं एसे नोंथां खोनादों नोंथां। नोंथां हेलौ। हेल' नोंथां।
ओं हागोन हागोन खादोंना ओं खोनादों।
अ नोंथाङा होमबा आंनो बेफार आजि अ नोंथाङ होमबा आंनो आजिखालिनि बेफार फालांगिनि फारसे फंनैसो बेखेवहरनो हागोन नामा।
औ औ आथिखालनि ना। आथिखालाव बुङोब्लाथ' नोंथां आथिखालाव बेफार
आथिखालावथ' बेफार फालांगिया गोबां जौगाबोनो हमबाय बेखौथ' नोंथाङाबो मिथि मिथिगौ जानांगौ ना।
गोदोनि दिनाव जोंनि बेफार फालांगि खालामबा मुवा बेसादनि दामा जोबोद खममोन नोंथां ना माने जोंनि दानि एक्स'आ गोदोनि थाइसे आरो गोदोनि थाइसे फैसाया एक्स'। हाजार बिदिनो समान मोन जाहैयोमोन आरोना। नाथाय आजिखालि एक्स' फैसायाबो थाइसेनि समान जाहैबाय जोङो थाइसे थाइनैनि मालखौनो जोङो जेबो खौनो मोनला होनजायो आथिखालनि मुगायाव। आथिखाल मुगाया माने जोबोद रांखावरियाव जौगाबाय आरोना।
बेफार फालांगि खोनादों ना।
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
अ माने आथिखाल मुगायाव जों बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो बायदिसिना संसार जानायाव नांगौ जानाय गस्ला लंपेन्ट इदिनो न' लुनो थाखाय जोंनो सिमिन्ट बिदिनो इटा माने बेफोरो गोबां जौगानो हमबाय आरो मैगं थाइगं आबो जोंना मा दाना बोथोरानो नांला नोंथां गोदोनि दिनाव जों मा खालामो मैगं थाइगं बायोब्ला मैगं थाइगं जेनि थाखाय बोथोर नांगौ जायोमोन ना।
औ नोंथां औ
आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंङो बोथोरखौनो नांला मैगं थाइगं दिहोनो थाखाय जों मुलिजोंनो माने गासै खौबो जोङो दिहुननो हायो आरोना नोंथां मुलियानो जोंनि गा सै मैगं थाइगंफोरखौ दा बोथोर नाङैयावनो बोथोर मोनैसेयावनो जोंनो दिहुननानै होग्रोनाय बायदि जायो आरोना गोनोखो बे मानि थाखाय जादों होनबा दानि जि दावगानाय गोनोखो मुगा बैफोरजों दिहुनथाइजोंनो माने बैफोरो जाबोनो हमदोंसै आरो माने गोदोनि दिनाव मा खालामोन जों मोनसे बोथोरावल' मोनसे आबादखौ मावनाय जायो मोन नाथाय दानि जुगाव जोङो मा खालामो हाफोरखौ ओरैनो दोनला जै माइ गायखांबाय माइ गायखांनायनि उनाव जों नारा थिलियाव मा खालामो मथर बुट बेफोरबायदिनो दालि बायदिफोरखौ जोङो फोनानै दोननाय जायो आरोना ओमफ्रायो आरो बिनि उनाव जों बेखौ गायखांबा ख फि आलु बिलाहि बायदिफोरखौ जों मा खालामो गायनाय जायो आरो बैफोरखौ जोङो सिगां सिगां दिहुननो हायोब्ला जों मा जायोनो बांसिन मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो आरो खोनादोंना नोंथां खोनादों?
औ नोंथां खोनादोंं।
अ ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जों मा होनो दानि जुगाव जोंनियाव सोलिबाय थानाय जेरै बानलुनि आबाद ना बानलु सिब्र बानलु गिदिरा बैफोर आबादा जोंनि बे जायगायाव आथिखालाव गोबां सोलिदों आरो जोङो बै आबादफोरखौ जोङो सिगाङो मानसिफोरनि सिगां दिहुननो हाब्ला जोङो मा खालामो गोबां रां आरजिनो हायो आरो फासस' सय स' बिदिनो सारिस' थिनस' बायदि केजिफ्राव फाननो हायो आरोना। जोङो बयजोंबो खमान दिहुनोब्ला जों बैफोरनि रांखौ जों माने जेने थेने गायनायनि मुलाम्फाखौल' मोन फिननाय जायो आरो गायनायाव थांनाय
गावनि फैसाफोरखौल' बेनिखायनो जों गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावब्ला जों बांसिन मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो?
औ नोंथां होमबा आं फंनैसो बिखेवफिनलांनोसै नामा।
ओं जागोन दे
नोंथाङाथ' नांगौ नांगौ नोंगौ नोंगौ गोनां गोनां बाथ्राखौनो बुंलांजोबबाय आं जि हागौ बेखौहाय नोंथांनिसिम ससेबाबो फोरमायहरनोसै आरोना नोंथां
औ औ
ओ होमबा बेफार फालांगि होनोब्लाथ' बेफार फालांगियाथ' जोंनि रायजो जानाय रायजो जानाय समावहाय बयबो बेफार फालांगिखौनो मावनांगौ मावखायो एबा मावनांगौआनो जाखायो बेफार फालांगि होनोब्ला फारसेनिफ्राय लानानै जोङो बेफार फालांगिया जाहैबाय आबादनिफ्राय दङ गाननाय जोमनाय जिफोर दङ। दानाय लुनाय आइजें आयला आरो न' लुनो थाखाय बिराद मुवाफोर जेरै इ‌ मिर अन्थाइ बाला थिं आरो इसिमट बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बाथ्राफोर दङ जायखौ नोंथाङाबो ससेबाबो एसे बे गुवारैनो बेखौ लांखाबाय खोनादोंना नोंथां?
औ औ ओंं खोनादों।
औ बेफार फालांगियाथ' जाहैबाय सम लायै सम एसे गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय माबायाव थाङो जाहैबाय। रेटाव थाङो जाय फैसाफोरा रांखावरिफोरा गोजौ गाहाय जायो एबा दामफ्राहाय गोजौ जालाय गाहाय जालाय बुरजा जालाय खम जालाय जायो।
औ औ।
बेफोरबायदि समावहाय नोंथाङा गिबि एबा गिबिसिनै एबा गदाय गैया गदाय मा बेफार फालांगि खालामालासिनो गिबि खालामबा। नोंथाङा रांखावरिफोरखौहाय एसे बांसिनै मोनो आर ना माने माखासे फालांगिफोर दं जेरै माखासे मुवाफोरा जेरै गावनि फिक्स माबायावनो थायो रेदावनो थायो एबा रांखावरियाव थायो राङावनो। थायो नाथाय माखासे गोबाङानो गावनि बेसेनखौहाय गोजौ गाहाय खालामनो लानो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांखादों। बानलु सिब्र'नो ओरैजाय मैगं। थाइगङाव जाहैबाय आलु सामब्राम बिलाहि बायदिसिनाफ्राहाय दाम माहाय बोथोर लायै बोथोर सोलाय सोल' जायो। जाय बोथोरावहाय जाय बोथोरावहाय मैगं थाइगंखौहाय बांसिनै मोनो एबा बांसिनै खम जायो एबा बे समावहाय रेट फ्राहाय एबा रांखावरिफ्राहाय एसे गोजौ आरो गोजौ जायो आरो नाथाय उनावहाय जाय मुवाफोरखौहाय मोननो थाङा एबा मोनो बेयाव राङा रांखावरिफ्रा एसे गाहाय एबा गाहाय गोजौ बे समावहाय एसे सोलाय सोल'या जाहैबाय थायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ।
मानो होनोब्ला
नोंथां जाय फालांगियावहाय बांसिन मुलामफा दं जाय जायहा एसे रोंखा एसे माबासिन जायहा प्रेक्टिस प्रेक्टिसफ्रा एसे बांसिनै दङ। जायहा एसे गोरोंसिन बेफोरहा बेफार फालांगियावहाय बांसिन मुलामफा थायो आरो जेरै मैगं थाइगं गायनायफोरावहाय मैगं थाइगं गायनायफ्राथ' बेफार फालांगिनि मेनानो जाहैखाबाय बेफोरो। जाय जाय गैयाबा जोङो थांनानै थानो हाया।
ओं ओं
जाय उम जाय मैगं थाइगंफोरखौहाय जोङो गायोब्ला साबसिनै एबा बांसिनै रां खावरि आरजिनो हागोन। बेफोरबायदिखौहाय जोङो बांसिनै फालांगि खालामनाय जायो। जाय जोंनि गोजान गोजान जायगाफोराव जोंनि बे जायगानिफ्राय माने गुबुन दाबसे गोजान जायगासिम जों फालांगियारि खालामनो हायो जायगा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जाय जाय मुवाखौहाय गुबुन जायगा एबा गुबुन हादोर फोरावहाय मोना बैफोरबायदि बेफार फालांगि। बेयावहाय जोङो बांसिनै रांखावरिखौहाय आरजिनो हायो आरोना
ओं ओं
जाय जाय मुवाफोराहाय बेलेग हादोराव मोननो था एबा गैया। जाय हायावहाय बे मैगं थाइगं एबा आबादा जाया बैफोरबायदियावहाय बैफोरबायदियावहाय जोङो फालांगिखौ बांसिन मोजाङै मोनो आरोना नोंथां। होमबा नोंथां जोंनाथ' समा जानानै थांबाय नोंसोरजों रायलायनानै आं बेफार फालांगिनि बागै सोंहरनानै बिराद मोजां मोनबाय एबा गुवारैनो बेखनो नोंथाङा होनोमबा दोनथ'लायनोसै नामा?
ओं ओ जागोन दे नोंथां दे
औ जागोन दे नोंथां